औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
औ आं दा ओरै दङ ओरैनो जिरायनानैनो दं आं फ्रियावनो
अ औ दा नोंथांनाव नोंथाङा दसे सम ओ सम होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन मानो हाया जानो
अ नोंथांनाव आं मोनसे ओ टपिकनि सायाव सोंनो सानदोंमोन
औ सोंजागोन
नोंथाङा नुबोबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो जोंहा आजै आजौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुं समाजाव बा सुबुं सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे जा हान्था मेला होननाय दङ दा बे हान्था मेलायाव गोदोनिफ्राय दासिमाव जेसेबां बेसेबां ओं आवगायबोखो बा बे बेसिबां सोलायबोखो आरो हान्था मेलायाव सुबुं जिउ आव‌ मानो थाखाय नांगौ बेफोरनि सायाव फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन मानो हाया जोनो जोंना दा बुंनो थाङोबाथ जोंना हान्था मेला होनबा जोंहा सुबुंनि मोनसे बाहागो होनजायो जायखौ जों एंगारनो हायो बाहागो होननानै बुंजायो जेराव हान्था मेलाया जोंनि सुबुं माहारिनि सायाव गोबां नांगौ बिबांनि एबा गोनांथि बिबांनि जोंहा मदद होयो हान्था मेलाया जोंखौ मानो होननानै बुङोबा जोङो गुबुन गुबुन जाय जायाव सासे एबा सुबुं माहारि जानानै जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय गुबुन गुबुन खामानि मावनाय बुहमाव गिदिंनाय बायदि आरिनि थाखाय जोंहा हान्था मेलाया बहुत गोनां जेरै जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो जोंहा हान्था मेलानि बहुत गोनां दा बेफोरनि थाखायनो जिउआव जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव हान्था मेलाया एंगारनो हायै मोनसे बाहागो। जेरै जों बुंनो हायोदि फोरमायथि हिसाबै जों बुंनो हायोदि हान्था मेला गैयाबा जुदि मानसि सासे एबा सुबुं माहारिफोरनि आखाइ गैयि आथिं गैयि लेंग्रा खंगा बेफोरबायदि बुंनां-बुंनो हायो आरो जोङो नाथाय दानि जुगाव जोङो बुंनो थाङोबा हान्था मेलाखौ जों गोबां दावगानायनिफ्राय दावगाबोनाय नुगासिनो आरो गोनांथिनिफ्रायबो गोनांथि जानाय नुबोगासिनो जोङो हान्थामेलाखौ। नाथाय जोङो गोदोनि दिननि खौ जों नाहरोबा हान्था मेलानि राहा लामाया जोबोद खममोन। जायनि जाउनाव जोङो दावबायनाय बायदियारिफ्राबो गोबां ख खम जायोमोन आरो दावबायनाय बायदि आरियावबो गोबां प्रब्लेम जों नुहुरोमोन। नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि प्रब्लेमा जोंना गोमाबोनानै जोंना गोबां हान्था मेला राहा लामाया ओंखारनो हमबाय। जेरै बेबायदि जोङो लामानि हान्था मेला अख्रांनि हान्था मेला, दैनि हान्था मेला बायदि बायदि हान्था मेला जों ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय। दा जोङो गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोबो जोङो गोबाव सम नांलिया एबा गोबाव दिन नांलिया जों दसे समावनो दसे समावनो दसे दिनावनो जोङो मोन-मोनहैनांगौ जायगासिम सुम्बुक बायदि बोसथाबनानै जों मोनहैनो हायो। नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो दा गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम मोनहैनोबा जोंहा गोबां साननो गोनां जायोमोन। एबा थांनायनि दिन दिन हिसाब एबा घन्टा हिसाब जोंहा गोबां लायोमोन आरो बेयाव जोंनि समखिनियाबो गोबां बरबाद जानायखौ जों नुयोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव गोबां दावगानायनिफ्राय दावगानायनि हिसाबै जोंहा दा सम बायजो आरिया गोबां खम गेजेरावनो खम समनि गेजेरावनो जोंहा मोनफुंनो हायो। हान्था मेलाफोरखौ बायदि आरि बेफोरनो आरो जोंनि फरायनाय लिरनाय गथ' माहारि एबा गासिबो सुबुंफोरनि थाखायनो जोंहा हान्था मेलाया जोबोद गोनां होननानै जों सानो आरो दा जोङो हान्था मेलाया जोंनि एंगारनो हायै माखासे बाहागो आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा हान्था मेलानि बागै?
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन औ। दा दा बावस दि नोंथाङा ब्ला। होनोब्ला हान्था मेलाया जोंनि सु सुबुं माहारिनि जिउआव बा मोनसे एंगारनो हायै मोनसे ओ जोंनि गोनांथि। बुस्थु माने दा गोदो गोदायनिफ्रायनो सलिबोबाय थानाय गोदो गोदायनिफ्राय दिनैसिमाव गोबां ओ जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों हान्थामेलानि नि बिथिङाव। जोंहा गोदो गोदायनि समाव ओ हान्था मेलानि ओ मा होनो एसे हान्था मेलानि माबाया खममोन माने जौगान जौगाथाया खममोन नालाय दा गुबुन दाबसे जायगानिफ ओमफाय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंहा गोबां
उम नंगौ नंगौ।
गोबां गोबा गोबां गोबाव सम सम नांगौ जामोन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे ट्रेन सहैनो थाखाय नाथाय दा-दानि जुग गाव बेफोरखौ नुनो मोनलिया ओम जोंहा ओ दाबसे जायगानिफ्राय बा गुबुन दाबसे जायगासि सिम दावगायनो थाखाय ओ गोबां खम बिबांनि समावनो जों दावगानो हायो बिदिनो जोंहा गोबां स सम बासायो। जोंङो सुबुं माहारिनि बा सुबुंफोरनि थाखाय समा मोनसे मैलु गोनां। गोदो बेफोरबायदि समानो जोंहा गोबां ओ जौगा ओम दा जोंहा बे हान्था मेलाया सुबुं जिउनि थाखाय मोनसे नागारनो हायि मोनसे हान्था मेला ओ गोनांथि बा नांगौथि ओ बुंनो थाङोब्ला सुबुं माहारि हान्थामेलानिया गोदोनिफ्राय गोदो गोदो गोदाय गैयामोन दा बेफोरो दा गारिफ्रा जानो हमबाय गोदो गेजेरजों जों हान्थिनाय जायोमोन दा बेफोर फैयै फैयै हौवा गराय बेलगारिनि जायगायाव जोंहा गारि ओ गारि सफैबाय गोबां जों खम सम खम समावनो माने हान्थिनो हायो बा गोबां गिदिर गिदिर मुवा बेसादखौबो जों दैखांनानै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनो हायो बेफोरबायदि आरो गोदो गोदायनि समाव जोंहा फरायनायनि बिथिङावबो माखासे स्टुडेन्टफोरा बा गोबां स्टुदेन्टफोरानो ओ फरायनो थाखाय दावगानो हायामोन ओ लामा हान्थिनायाव ओ गो गोबां जेनबा ओ दै दैमा दैसा बारनांगौ जायो बेफोरबायदियाव माने मानसिया गासैबो ओ गासै समावनो ओ दावगानो हायाखैमोन दानि जुगाव जोंहा गोजौजों अख्रांजों अख्रांनि हान्था मेला ओंखारबाय जोंहा दैयाव दैनि हान्था मेला जोंहा ओरै लामायाव गारि गुरानि हान्था मेला बेफोर बेफोरबायदि फाननो थाखाय बुहुद आवगायबाय आरो औ दा ओ नोंथाङाबो गोदोनिफ्राय जे गोदो गोदायनि हान्थामेला आरो दानि हान्था मेलानि सायाव माबायदि ओ फारागथि नुनो मोनदों बेफोरखौ
फारागथिफोर गोबां नुनो मोन्दों जायखौ जों बुंजायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों लानानै दासिम जाखिनि हा जोंनि बुहुमाव एबा बोथोराव जा हान्था मेलानि राहा लामा बेफोरखौ जों गोबां दावगाबोनायखौ नुगासिनो दङ जेरै जों गोदोनिफ्राय गोदोनि खोथा बेखौ बुंनो थाङोबा जोङो नोंथांङा दानि बावैसो बुंनाय बादो जेरै जोङो थेला गारि गराइ गारि मोसौ गारि बायदि आरिजों जों हान्था मेलाखौ हान्थियोमोन आरो बिनि उनाव फैनानै जोङो आथिंजों दावबायनाय एबा आथिं बेजों हान्था मेला हान्थिनाय बेबो मोनसे फैदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोंहा साइकेल ओंखारदोंमोन साइकेलजोंनो जोङो गोबां खेलाबो जोंनि एबा गोदो गोदायनि दिनाव गोबां मदद होबोदोंमोन बे साइकेलानो मेन बायदि हिसाबै ओंखारनाय बायदि जानाय हिसाबै बि जानानै होदोंमोन माने बे टाइमाव साइकेलजों हान्था मेला हान्थिनाय साइकेलजों दावबायनाय बे गोबां जादोंमोन दा जोंहा बेफोरनिफ्राय आपग्रेड जाबोयै जाबाय दा दिनै जोंहा दै दैनि लामा अख्रांनि लामा हानि लामा रेलनि लामा बायदि बायदि ओंखारनानै जोंहा दा दावबायनायनि थाखाय जोंहा जा हान्था मेला हान्था मेलानि राहा लामा बेफोर जोंहा गोबां दावगानाय दावगानाय दावगाबोगासिनो दा जोंहा बेफोरखौ जों थि हिसाबै बुंनो हायो जे गोदोनि दिनाव जोङो थेला गारिनि जायगायाव जोंहा दा गारि म टर फैनो हमबाय जेरै गोदोनि दिनाव जोंहा अख्रांनि लामायाव गैयामोन अख्रांनि-अख्रांनि हान्था मेला गैयामोन नाथाय दानि मुगायाव अ हानथा मेला ओंखारनानै खम‌ समनि गेजेरावनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम मोनहैनो हायो नुहैनो हायो आरो गोदोनि दिनाव जोंहा दैमा दैसा नोंथाङा होननाय बेबायदि दैमा दैसा लैथो लै थोमाजों जोंहा थांनो थाखाय जोंहा गोबां प्रब्लेमा ओंखारनानै होयोमोन जायनि जाउनाव जोङो लोमबा दरसे एबा मोनसे लैथोमाखौ जोङो गोबां गोजान जायगा लामा गिदिंनानै जोङो मोनहैनो गोनां गोनांथि जायोमोन। जायनि जाउनाव जोंहा गोबां सम लायोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोंहा दैनि हान्था लामा ओंखारनानै जोङो दैजोंनो सर्ट काट थांनानै जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो मोनै जायगासिम मोनहैनो हायो। मोनफुंनो हायो नुहैनो हायो दा बेफोरखौ जोङो नुयो बेफोरखौ जों मोनथियो दा बेफोर जाबाय जोङो बहुत मोजां आरो दा गोदोनिफ्राय आपग्रेद जाबोनाय जोंनि जा हान्थामेला बेफोर जाहैबाय जोंनि लाइफनि मोनसे एंगारनो हायि जाय जाय हान्था मेलाया जाहैबाय जोंनि थाखाय गोनां आरो जेब्लासिम सुबुं माहारिया थागोन हान्था मेलाया गोनाङानो जाबाय थाखागोन दा बेनो आरो दा बे बेफोरनो आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां दाथ गोबां फारागखौ नुबाय नुनाय थ गोदोनिफ्राय आ रो दानि जाखिनि हान्था मेला बेनो गोबां गोनांथि मानो होनोबा
मैल' गोनां औ मैल' उम
मैल' गोनां औ बे खम समावनो जोङो खामानिखौ फोननानै गोदान मोनसे खामानिखौ जा आवगायनो हायो गोदान मोनसे खामानिया माने आवगाय फैनानै जोंहा इदिनो जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव जोंहा लांनो हायो इन्जिनाव जे जोंहा ओ मानथिया दैखांनो हायि गोबां गिदिर गिदिर माल ओ सामानफोर दङमोन बेफोरखौ दा जोंहा गारियानो दैखांनानै लानानै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लाङो आरो। दा बेफोराव जों बिराद गोबां माने सोलायनाय नुदों औ
औ दा बेफोरखौ जों फाराग हिसाबै बुंनो हायो आरोखि दा बेखिनियानोमोन। नोंथांजों रायलायनानै जोबोर
औ औ औ दोनबाय नोंथां दे होमबा।